हेलौ औ खोनादों। नोंथाङा मोजां खोनादों दा? अ होनबा जोङो गुबै सावरायनायावहाय थांसै नामा?
औ।
ओम ओरैनो आं नोंथांजों जेनेबा हाग्रानि बा बारि बागाननि मैगं थाइगं बिनि जानाय बेफोर मा जानायनि हुदा बा बेफोरखौ माबोरै जायो बेनि सो सोमोन्दै सावरायनो आं नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावराय जागोन।
उम। ओरैनो नोंथाङा बुंग्रोनो नामा जेनेबा नों स्नियावहाय माबायदि बारि बागान बा हाग्रानि मैगं थाइगंखौ जायो। बेफोर जानाय हुदाफोरनि बागै।
दाथ' जोंहा बारि बागानावहाय बिदिनो गोबां मैगं थाइगं गोथांफोरबो बिदि फोनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो आरो जोंहा हाग्रानिबो बिदिनो खापथिंलाबायनानै जोङो मोननाय जायो आरोना जेरै जोङो ओ हाग्राफोरनि ओ मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा दा थास' बिथ्रि थास स आइथें बिदिनो आरो
उम।
ओ मानि मुनि बिदिनो ओ दैयाव दैफोराव थानाय हेलेंसि मान्दिया बिदिनो मेथ' खा बिबार बिदिनो बायदि बायदि दि मेगंफोर दङ जोङो जायखौ खााबथिंनानैहाय जानाय जायो आरो। ओ दा जोंहा मैगं न'आवनो फोनाय मैगं होननानै बुङोब्ला मैगं गोथांफोरनि मुंखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा दा लाइ लाफा बेफोरथ' थाखायोआनो बिदिनो ओ आरो जोंहा हा ग्रानि बुथा गुथ्रा बेफोरबायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो खाबथिंनानैहाय ओ जानो हायो आरो ना जोङो दा खारै ओंख्रि जा ओ खारै ओंख्रि जानो थाखाय जोंहा मैगं गोथांखौ ओ खुथ्रा बा ओ जारि बिलाइ बि बेफोरबायदि सजना बिलाइ बेफोरखौ जोङो खाबथिंनानैहाय ना जोंहाय खारै ओंख्रि जानाय जायो आरो ना ओ नों थांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो मा मा मैगं गोथांफोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
उम। ओरैनोथ' नंगौ ओ जोङो माखासे मैगंफोरखौहाय न'फोरावहाय गायनानै बा फोनानै जायोब्लाबो जों जोंनि बारि बागान फोरावहाय जेनाखि हारसिङै रज'नाय एबा मोननाय बेफोरखौ जोङो खानानै आरिनानै जानाय हुदाया जोंना सिगां समनिफ्रायनो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ बेफोरनि गेजेराव हाय नोंथाङानो बुंलांबाय माखासे जेनेबा थायस' आथिं थास' एबा था थारुनफोरखौहाय जोंथ' न'आवबो गायो। नाथाय न'आव गायनायनि अनगायैबो जोंना बारि बागानाव रज'ग्रा जेना खि हाग्रानि थास' होनो जों बे खौहाय बे हाग्रानि थास'निफ्राय ओंखारनाय जेनाखि थास' आथिं जोङो बेफोरखौहाय उम ओरैनो एवनानै बा माब्लाबा ना गोरानजों ओंख्रि संनानै माब्लाबा ओ नाफाम फोरजों संनानै जानाय हुदा दं नि आरो बेबायदिनो जों बे हाग्रानि थास'नि बे बेदरखौबो बेनि फेन्थाखौबो जोङो ओंख्रि जायो। बियो एसे बबेबा बबेबा थास'आ मानोब्लाबो माने बियो गोथाव होननानै जों मिथियो आरो बाजारफोरावबो बेखौहाय फाननाय आरिनाय जों नुनो मोनो ओरैनो बेफोरखौबो जोङो नाफोरजों जायो बेदरफोरजोंबो जायो खायसे। माब्लाबा माब्लाबा बेदर फोरजोंबो जानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो थास' बि थ'रि बेनिनो थास' बिथ'रिखौ जोङो ओ बे सैथ्र' बैसाग जेथ हाब बैसाग मास हाबहांनाय बेफोर समावहाय जों थास' बिथ्र'फोरखौ जायो। आरो बेफोरखौबो जोङो ना गोरानफोरजों जानाय बा मैथाजों गोखैजों जानाय सयाबिनजों जानाय। बेबायदि जों नुयो थास' बिसं आरो खाय फाबा बेनि थास'नि बिलाइखौबो जायो खारैजोंहाय संनानै। बेबायदिनो जों न'आवहा न'नि जे थारुनखौ जेरैबायदि जों जायो थिग बेबायदिनो हाग्रायाव मोननाय थास'खौबो जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि।
औ।
बेबायदिनो जोङो थाद थास' बिसं बिनिफ्राय जोङो माखासे दुब्लिबारिफोराव मोननाय जेनाखि मा होनो मानिमुनि, खांसिंसा खिफि बेन्दों, दा उसुमै बेफोरखौ खौबो जोङो जानायखौहाय नुयो। बांसिन बेफोरखौ गगा मोननाय बा एसे लोमजाज्रो मोननाय बायदिफोरावहाय दाउसा फिसाजोंहाय बिदै फुदुंनानै लोंनाय बा जानाय ओंख्रि जानाय बेबायदिनो जोङो हाग्रायावनो मोननाय सिब्रु सिब्रुजों दाउ बिदै बेबायदिनो नाजोंबो ना गोरानजोंबो बिदै संनानै जानाय। मैसुंखाफोर जोङो हाग्रायाव मोनो दा मैसुंखा, अलदर बेफोरखौबो जोङो लाबोनानै जानाय जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां दङ' जेरै मैखुन हाग्रायाव मोनाय मैखुन ओ जोंनियावहाय थुरि बारि होननाय जायो जेनेबा थुरिबारिफ्रावहाय बेरनाय मैखुन थंला होननाय मोनो। आरो बेबायदिनो जिगाबनि मैखुन। आरो हाफाव मैखुन आरो दंफां मैखुन माने माखासे गोबां रोखोमनि मैखुनफोरखौबो जों जानाय नुनो मोनो। आरो खाथ्रि मैखुन होनो बेफोरखौ खौबो जोंनाव जानाय हुदा दं' आरो बेफोरखौ जानानैनो जों माने गोजोन मोनो बा गोथाव मोनो आरो। बेबायदिनो जोंहा गोबां दंबावो ओरै बागानबारि बा बारिफ्राव मोननाय जे बासिखा बिबार बासिखा सिखा बिबार होनोब्ला जे अनलाजों बासिखार बिबारजों माने जोंनियावहाय गोबां नामजादा ओंख्रि होनबाबो जागोन। बासिखार बिबारजों ओम अनलाजों आलु बेदर। होनानै सङोब्ला मानि गोथाव जायो। बेबायदिनो बासिखाजों आलुजों एवनानैबो जानाय जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गाम्बारि बिबार मोलसिथां बिफांनि बिबार बेफोरखौबो जों अनला अनलायावहाय अनला ओंख्रियावहाय होनानै जानाय जों नुनो मोनो उम आरो गोबां दङ' जोंनिया नोंथाङानो बुंलांखाबाय सजना बिलाइ। बेफोरखौबो जोङो जेनेबा खारैजों दोलो महरै जायो दोलो। संनानै जायो खारै दोलो बेबायदि आरो। ओरैनो नोंथांमोननिजों आरो मा मा हाग्रानि मैगं जानाय दंबावो एसे गोसोखांनानै बुंबावनायलाय?
आं दानि बुं बायदिनो आं बेफोरखौनो मिथियो आरो जोंहा दिंखिया बेफोरबायदि जिबो रोंबावो औ बिदिनो जोङो दिंखियाफोरखौहाय जोंहा ओ बैसागो बोथोर फैब्ला जोङो जानाय जायो आरोना दिंखियाफोरखौ आरो बिदि नो जोङो ओ थालिर जाय थालिरनिफ्रायबो जोङो थालिर फस्ला जानाय जायो। बैसागो बोथोरफोराव अमा बेदरजों बिदिनो संनानै जानाय जायो आरो। आरो गोबां सुबुंफोरानो बायदि बायदि बेदरफोरखौ होनानै जेरै बयलार बेदर दाउ बेदर अ मा बेदर बेफोरखौनो होनानै संनानै जानाय जायो आरो औ ओ आरो जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां मैगंफोरानो दं नाथाय बारा आरै मुंफोरखौ मिथि स्लाबा आरोना नोंथां। ओम ओ ओ आरो नों थाङा ओव बे मोन
बे बे खायला होननायखौलाय मिथियौना मिथिया नोंथाङालाय?
ओ ओव नोंथां मिथिगौ औ मिथिगौ नोंथां औ मिथिगौ नोंथां।
उम बेखौबोथ' दैज्लाङावहाय मोननाय जायोना दा समावहाय गोबां उम एवनानैबो जानाय जायो बेखौहाय आरो सोरबा सोरबा नाफोरजों बाथो थोन देनानै बानलुफोरजों बाथोन देनानै जानाय जायो। बेबायदिनो बैसागुआव थ' आरो गोखा गोखै हिसाबै जेनेबा खार' खान्दाय बिजौ राइदों बिजौ बुरि थखन बे गोबां दं आरोखि। आरो आथिखालाव जे मोनो जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय खार' खान्दाय बिबार बेबोथ' जोंनि माने जानायनि हुदा थागनि बिराद गोथाव मोनो आरो बेखौबो।
अव
ओरैनो नोंथांमोननिजों आरो मा मा दंबावो? गोसोखांनानै बुंलाय।
माबा नोंथाम बिदिनो दहाय बुंलांनाय बादिनो बिदिनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसालावहाय। बिदिनो गोबां ओ हाग्रा बंग्रायावहाय गोबां मैगंफोर थायोना बेफोरखौनो गोबां सुबुंआनो बिदिनो खा बुथुमला बायनानैहाय खारै ओंख्रि जायो बा बेफोरखौ लाबोनानै फाजाफोर एवनानै जायो बिदिनो ओ मैगंफोर हाग्राफोराव नागिरनाननैहाय जोङो खाबथिंनानै जानाय जायो आरो ना। आरो जोंहा दा दैयाव मोननाय जेरै मेथगा बिबार बे फोरखौबो जोङो अनलाफोरजोंबो होनानै जाजायो बिदिनो ना फोरजों बिदिनो ओ फाजाफोरबो एवनानै जाजायो आरोना मेथखा बिबार फोरखौहाय। नोंथांमोनिथिं बिदिनो मेथ'गा बिबारफोरखौबो मोननाय जायोना नोंथां?
आं मेथ'खा बिबारखौहाय सिनाया सिनायनाया ओमफ्राय दासो मिथिदों आरोखि नों खोन्थानानै मिनथिबाय आरो मेथखा बिबाद आं सिनाया बेखौहाय ओरैनो मानदेखौहाय मिथियो आङो मानदे
ओव
मान्देफोरा जे फख्रि फख्रि मानलानानै थायोना बेखौहाय एवजायो बेखौहाय मिथियो। मेथ'खा खौ आं मिथिया आरोखि।
ओ जेरै मेथ'खा बिबारा थफियोना बेखौ जायो जानाय जायो आरो ना नोंथां।
उम आरोबावथ' जों मिनथियि गोबाव थाबावनो हागौना नोंथां?
बायदि बायदि मैगंफोरनि मुंफोरखौ।
उम
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना सामाबो जाबाय। जों जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ' नांसिगोन नामा?
औ जागोन नोंथां जागोन।